औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ आं खोनादों।
औ नोंथांनि माथोखौ एसे लासै खोनादों मानोबा बि बिदि जादों औ। खोना दों
औ दे होमबा एसे गोसा रायलायनि ओ दा जोङो बे जेनेबा बेलासि समखौनो लाना रायज्लायनि सुबुंफोरा बेलासे समाव ओ बेफोरबायदि न'खरफोराव गोबाङानो जेनेबा साहा आरि लोङो आरो आरोना साहा लोङो मा लोङो माने गोबाङानो गुबुन गुबुन थायो आरो बेलासे समाव बायदिसिना हाबा हाबाफारि बेनिफ्राय नोंथाङा फोरमायजागोन। जेनेबा नोंथाङा बेलासे समखौ माबायदि हगार हरो बेनि सायाव एसे फोरमायना होनो हा
औ नंगौ। ओ बेलासे समा ओरैबायदि मोनसे ओ सम जे बेलासे समावबो जोङो गावनि जिथुबा जोंनि मोनसे सावस्रि सावस्रिखौबो जोङो बेलासि समावबो मोजां जायो ओ जेरैबायदि ओ बेलासे समाव जोङो दुब्लि बारिफोरावबो जोङो बेरायनो थांजाबायो आरो मानो होनबा बे बेलासे समा जोंनि बेरायनायनि मोनसे खाबु सम जों गासैबो खामानिखौ मावै मावै न'फोराव जाहाथे जों दान्दिसे सम मोनोब्ला जोङो ओ बै ओ दुब्लिबारिफोराव थांनानै गिदिंलाबायनानै थाबायनानै जोङो गोसोखौ गोजोन खालामनो हायो बा मिथिंगायारि सान हाब सान गोजा जारां बेफोरखौ नायनानै जोङो रंजानो हायो आरो आरो बे मोनाबिलि समाव ओ बै साना जेब्ला हाबहां हाबहां जायो अब्ला बेफोरनि गाबा जोबोद समायना नुथाय जायो नालाय अब्ला जोंनि गोसोआव मोनसे गोजोननाय मोनसे रंजानाया सोमजियो आरो दा बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर आरो फोरमायनो सानदों नामा
औ थारैनो बेलासे ओ समा थारैनो जोंनि गोसोआव मोनसे गोजोननाय लाबो आरो बेलासे समावनि आरो फुंनि बा सानजौफुनि जोंनि जेनेबा मोजां मोननाय मोजां मोनैया एसे आलदा आलदा जायो आरोना। बेलासि समखौ आंबो जोबोद मोजां मोनो। बिदिनो एनिफ्रायथ' आरो ओ बुंनो थांबा बेलासे समखौ माबायदि आं हगार हरो होनब्ला ओ मालाबा समाव बिदिनो एसे लामाफोराव बेरायदिंब्ला बायो आरो ना ओमफ्राय आरो बेलासि बे समाव जों बिदिनो सा लोङो सा मेथाइ आरि बेफोरबायदि जानाय जायो आरो ओ सानफ्रोमबो बेलासे सम समाव जोंफोरा जोंफोरनि जेनेबा न'खरफोराव गोबाङानो बेफोरबायदि स सा लोङो बेलासे समाव खायफ बाबा गोबां न'खरावनो नुनोमोन। फोरनि साइडथिंथ' आरो बेनिफ्राय आरो दङ बिदिनो खायफाबाफोरा बेलासे समाव ओ जिमफोराव गावनि सावस्रिनि थाखाय। एसेमारि। खामनाय नुयो खायफाबा जेनेबा बेफोरबायदि खालामहैयो आरो। खायफाबा आरो इदिनो बेराय थिंलाबायो। जे न'आव सानसे मानि थाबाय थानानै बानाय मोनो नालाय दसेफोर जेनेबा बा फुसखा जानो दसे फोर मम' जानो थाखाय बेलासे समाव ओ लोगोजों लोगो ओंखार ओंखारलाङो आरो जोङो बेफोरबायदिनो बेलासि समखौ हगार हरनाय नुनो मोनो आरो आंबो
औ
खालामो बिदिनो मालाबा समाव ओ जेनेबा न'आव थाबाय थ थनानै बानाय मोनोब बा बेफोरबायदि ओ बेलासे समाव ओंखारलाङो आरो लोगोफोरजों बेफोरबायदि जायो आरो बेनिफ्राय नोंथाङा ओ बेलासि समाव माबायदि सम हगार हरो बा जेनेबा मा बा बिदि नुयो मानसिफोरा मा मा मावो बेलासि समाव बेनि सोमोन्दै नोंथांनि जा मोनदांथि बेलासे समनि फारसे बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन
नंगौ नोंथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंबाय बेफोरो नोंगौ जोबोद नंगौ आरो सैथो बेसेन गोसा मोनसे बाथ्रा दा नोंथांनि सोंथि बायदियै आं फिननायखौ ओरै होनाय जे फिननाया ओरैबायदि जे बेलासे समाव आङो आ लोगोफोरजों बा दान्दिसे सम आं हगार हरो जाहाथे बे बेलासिनि समाव जाहाथे आं लोगोफोरजों रंजानानै गावनि गोसोखौ रंजाहोनो हायो खुसि खालामनो हायो आरो लोगोसे दसे आ बे टाउन सहरफोराव बा दखान बाजारफ्राव बेफोराव बेरायनानैबो माने मोजां मोनो बा मोनसे समखौ हगार हरनाय थाङो आरो बिब्दिनो आरो मोजां गोबां सुबुङानो जे जिमाव थाङो सोरबाया बिदिनो फिल्डआव थाङो बिदिनो एक्सारसाइस खालामनो जोबोद मोजां आरो बेफोरबायदि खालामनांगौ बेलासे समाव बे जोंनि थाखाय